औ औ खोनादों नोंथां
औ
हेलौ
हेल' औ बुंलाय नोंथां
औ दायो नोंथांजों दसे सम ओ हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथाङा ओ बिबदि फैयनोागोनां
औ हागोन नोंथां
औ
अ
हारिमु होनोब्लाथ' मोनथिखायो नोंथाङाबो ओ जोंनि बर' हारि हारिनि जि हारिमु ओ बेनि बागै जि गाननाय-जोमनाय, दानाय-लुनाय ओ दामनाय जिबायदि जोंनि बर' हारिया जेरैबाददि सोलियो बा जोङो बाहायो बेनि बागै जों सावरायनो नागिरदों बेनि बागै नोंथाङा बेनि बुंनो हागोन?
औ हागोन नोंथां। ओ ओ हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला नोंथां
औ
ओ जोंहा ओ बर' सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो नोंथां
औ
ओ जाय हारिया ओ गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै ओ बै हारिनि ओ हारिमुनि महरा गोमोरां गोमोरां जानानै दङ नोंथां ओ मानोना ओ मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों ओ बै हारिनि गाननाय जोमनाय ओ मावनाय दांनाय, मोसानाय मुसुरनाय
औ
जोंहा ओ हारिमुनि गेजेराव मोनसे रंजानाय फोरबो दङ ओ बेनो बैसागु नोंथां।
औ
ओ बैसागुखौ ओ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो ओ नोंथां। ओ गोदो गोदाय आबै-आबौमोननि ओ समाव ओ से दानलागै फालिमोन होनना जों मिथियो
औ
बैसागुनि ओ गिबि स्नि सानाव जोङो ओ माखासे मैगं ओ गोखा गोखै जानांगोन होनना ओ सुबुंफोरा बुङो ओ एक्स' एकथा रोखोमनि ओ गोखा गोखै जानांगौ होनना मानसिफोरा बुङो ओ बेनि गेजेराव जोङो ओ गासिबो मैगंखौ मोनजोबैलाय ओ मोनब्रै मोनबासोल' मैगंखौल' जोङो जानो मोनो आरो। ओ बेफोरो जाबाय ओ मानिमुनि, ओ दिंखिया, केेरादाफिनि माइसुन्द्रि ओ खिफि बेन्दों ओ बेखिनिखौल' जों मोनजायो आरो। ओ माखासे मैगंखौ जोङो ओ मोननो थाङिलाय बेखौ मोनजानाय जाया ओंखायनो ओ जि दोङो बे ओ मोनब्रै मोनबासोल' बेखौ जोङो मोनजानाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो ओ हारिमुनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला नोंथाङाथ' बैसागोनि बागै बुंखाबाय आं गानाय जोमनायनि बागै बुंनो सानदों ओ गानायनाय बुङोब जोंनि बर हा रिया जेरै गावनिनो राव दंखायो बिमानि राव बेबादिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंनि बर' हारिया गावनि सिनाय थि बा सिनायथि मोनखानाय बर' हारिनि दख'ना जायखो आइजोफोरा गा नो दख'ना आरो जोमग्रा, आरो जोंनि हौवाफोरनि थाखाय बेबायदिनो गामसा गामसा बाहायनाय जायो आरो आर'नाइ।
औ।
ओ दखना दख'नाया जोंनि दख'ना एबा बर'फोरनि थाखाय गामसा आरो जि आर'नाइ बियो जोंनि बर'फोरनि मोनसे सिनायथि। बियो जोंनि गाहाय ओ जों जे बर' बेखौ सिनायहोनो थाखाय जोङो बेखो गाननानै गुबुन गुबुनफोरनि गेजेर आव थाङोब्ला गुबुन जोंखो सिनाय मोनो। ओ दा जोङो नायोब्ला बे जोंनि गनायनाय जोमनाय जाहैबाय बे गाननाय जोमनायखौ जोङो माबायदि ओ बानायो एबा दायो मा बा लुयो जो ङो बर' हारिफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ आबै आबौ आजै आजौनि फ्रायनो बेबायदि गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ जोङो गावनो आखाइजों दानानै दिहुननानै गाननाय जायो। ओ बेबायदिनो दाबो जि सोलिबोनाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दासिमहालागैबो जोंनि ब र' आइजोफोरा गाव गावनो गाव गावनि न'खराव बेबायदि हिसानसालिफोर जोङो गं फ्रोमबो बर' न'खराव थाङोब्ला नुनो मोनो। बेबादिनो गावनिनो ओ आखाइजों दानानै जों गाननाय जयो बेबायदि गुबन गुबन रोखोमनि गाबफोर जाय गाबफोरखो जों ङो बिलाइ बिफांनि बिलाइ बिबारफोरनिफ्राय मोननाय जायो। आरो बे खुन्दुंफोरखो जोङो बेबायदि सोंनानै हिसानसालियाव दानानै गोबां गुबु गुबुन रोखोमनि आगरफोर होनानै। जेरै दिंखिया आगर दाउसा मोख्रेब आ गर बैग्रि बिबार आगर आरो रेगे रेगां आग'र बेफोरखौ होनानै जों द ख'ना दानाय जायो। बेबायदिनो ओ दख'ना खो जेरै दायो बेबायदिनो गामसाखौबो दानाय जायो। गामसायावबो बेबायदिनो हाजो आगर फोरबो होनाय जायो आरो माब्लाबा बेबायदि ओरैनो हाजो आगरफोरखोबो होनाय जाया। उम आ रो बुंनो थाङोब्ला आर'नाइ जाय आर'नाइया जोंनि ओ गाहायसिनथार सिनाय जानाय मोनसे उम जो गानग्रा बा जोमग्रा। ओ जाय खौबो जोङो गाव गावनि न'खरावनो दानाय जायो बे आ-आर'नाइआवबो जों हाजो आ आगर होनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ थाइगिर बिबारनि आगर बायदि बायदि रोखोम नि आगर होनानै गुबुन गुबुन गाबनि दनानै जों बर' हारिफोरा गाननाय जोमनाय जोंनि हारिमुखौ फो थांनानै लाखिबोगासिनो दोङो। ओ गान्नाय जोमनायनि बागै आं बेसेबांखिनिखौनो बुंबाय नोंथाङा आरो बेबायदि हारिमुनिनो सोमोन्दै माबा मोनसे बुंनो जुदि हायोब्ला बुंनो हागोन।
नोंथां बुंगोन नोंथां मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव बुंगोन आं नोंथां।
औ।
ओ मोसानाय रोजाबनि बेलायाव ओ ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा जाय गा थाइसेयावनो गैलिया ओ गोबां जौगाबोबाय आरो मोसानानैनो ओ गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय आरो। जेरै मोन से फिल्म गायोब्ला ओ दाइनजि रोजा से लाख बिदिसिम खामा हायो आरो जोंनि एक्टर एकट्रिसफोरा ओ बिदिनो मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो मोनसे प्रग्राम ओ गानानै गोबां रां खामायनो हादों। ओ आरो रां खामायनायल' नङा ओ बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि नामखौ बिथांमोना ओ लाखिबोदों। ओ बिदिनो हारिमु बुङोब्ला मोनसे हारियाव ओ गाननाय जोमनाय राव आसार खान्थि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय ओ बेफोरखौ गासिखौबो लाजोबनानैसो मोनसे हारिमु नालाय नोंथां
औ
ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव आं ससे बुंङो नोंथां
औ
गाननाय जोमनायनि बेलायाव बर'नि जि गाननाय जोमनाय एबा ट्रेडिसनेल खसाब दं बेनो जाबाय जोंना गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला बेफोर आरो बेनि अनगायै जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा गस्ला लंपेन्ट जुथा खरि ससमा गाननाय जायो आरो आरो गोजां बोथोराव जोंहा रोजा रोजा गिलिर गस्ला जेकेटफोर गानो आरो गोलोम बोथोराव जोंहा एसे गोबा गोबा गस्लाफोर गानो आरो जेरै गेन्जि स्पर्टिं बेफोरखौ गानो आरो जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों न'आवनो इन्दि लुनानै हिसान खन्थाल लुनानै आखाइजों बेखौ दानो हायो आरो जेरै गामसा गामसाखौथ' जोङो सानसेनि गेजेरावनो गासिबो सानसेनि गेजेरावनो गांसेबो दिहननाय हायो होनना मिथियो नोंथां
औ
अ नोंथांखौ आरो बेनि हारिमुनि बागै ससे फोरमायनो थाखाय आं खावलाय
औ नोंथाङा बे बेबादि मोसानाय मुसुरनायनि सोमोनन्दै बुंदों आं बेनिनो सायाव एसे बुंनो सानदों मोसानाय मोसानाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङो जाय जोंनि बर' हारिया मोसायो जेरै बागुरुम्बा दउस्रि देलाय रुमबां मोसानाय थावख्रि लुनाय रोनसोनद्रि बारदै सिख्ला मोसानाय बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय दोङो जायफोरफोरखौ खाम सिफुं सिफुं जथा दामनानै मोसानाय जायो जोंनि बर' हारिनि गुबै दामग्रा आगजुआ जाबाय सिफुं जथा बेखौनो लानानै जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदि मोसानाय जायो बारदै सिख्ला दावस्रि देलाय मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा बेबायदि बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि मोसानायफोरखौ मोसानाय जायो बेखौ मोसानायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनाय जायो बा दिन्थिनाय जायो बा बेबायदि मोसानानै दामग्रा आगजु जुफोर देनानै जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाबोगासिनो दङ आरो बेबादिनो हारिमुनि सोमोन्दै नाय नायबावो ब्ला जोङो नुनो मोनबावो जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय रायज्लायनाय बे गासैबो हाबनानै थायोखाय जोंनि बर' हारिनि गुबै जानाय लोंनाय जाहैबाय अनला नारजि आरो बेबादिनो गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं जायफोरखौ जों हाग्रायाव मोनो बे हाग्रानिफ्राय मोननायफोरखौ जानाय जायो बेफोर गासैखौबो सरजाबनानै हारिमु बुंनाय जायो हारिमुआव जिबायदि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाया हाबबाय नोंथाङाबो बेबायदिनो सावरायबाय माबायदि बिदि जिफोरखौ दायो जोंनि दख'नाफोरखौ दानानै बर' आइजोफोरा माबायदि गावनि न'खरखौ खुंलाङोबा हारिमुखौ फोजौलांदों जों नुबोबाय आरो नोंथाङा बुंबावबाय दि बेबायदि फारिलाइफोर गानानै एक्टर एक्ट्रिसफोरा गोबां फैसाफोरखौ दायो खामायनो हादों बेफोरनि गेजेरजों जों नुनो हायोदि जोंनि हारिमु जौगाबोगासिनो आरो जोंनि हारिमुनि जि सिनायथि बियो आसामावल' नङा नाथाय भारत आवबो आरो भारतनि अनगायै गुबुन गुबुन हादरफोरावबो बेबायदि सिनायथिखौ मोननो हादों जि आर'नाइ बे आर'नाइआ गासैजोंबो सिनायजानाय मोनसे फालि जाय फालिखौ जोङो लायोब्ला जोंखौ बयबो सुबुंफोरा मोनथिनो मोनगोनदि जों बर' होननानै बेनिखाय जों बेफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनोदि जोंनि बर' हारिमुवा जों जौगानाय लामायाव फैबाय आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारि हारिखौ बा हारिमुखौ फोथांनानै लाखि लाखिनो थाखाय जोङो जेब्लायबो जोंनि गाननाय जोमनायखौ लाखिनांगोन आरो दामनाय देनाय मुसुरनाय मोसानाय बे गासैखौबो जोङो लाखिनांगोन आरो बैसागोनि बागैबो नोंथाङा बुंदोंमोन बैसागोआबो जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनथाम रोखोमनि जायो। रंजालि बैसागु माग बैसागु आरो मागो बैसागु आरो काति बैसागु बे मोनथामबो फोरबोआबो बोथोरजों लोब्बा लानानै बेबादि खुंनाय जायो जायहा जोंनि बर' हारिखौ फोथार थांनानै लाखिदों नों नोंथाङा बुंबाय बेबायदि जौसे सेजौ से मैगं थाइगंफोरखौ जमा खालामनानै बेखौ संनानै जानाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे मोसौ थुखैनाय बेबायदि गुबुन गुबुन फारिलाइफोर जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय जयै गामियाव थानाय बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो ज'यै लोगो नांनानै बेबायदि मोनसे रंजानाय जायो रंजालि बैसागुआवहा आरो मागो बैसागुआवहा बेबादिनो ओंखाम गोरलै ओंखाम गोरलै फैनायखाय बे ओंखाम गोरलै बरायनाय हिसाबै बेबादि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बेबायदि ओंखाम फिथा हिरि सावनानै जानाय जायो। आरो जि काति बैसागो बे काति बैसागोआ जि माइ दुब्लि फोथारफोराव माइ गायनाय थायो बेयाव थांनानै आलारि फोर सावनानै बेखौ फालिनाय जायो। बेबादिनो दिनैसिम जोंनि बर' हारिया थांनानै दोङो अब्ला दायो बे जोंनि दिनैनि बे सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै दां?
औ नोंथांजों
जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ औ गोजोन्थों।